हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा
अ खोनादो
औ औ नोंथाङां नोंथांजों ओ फंनैसो बरफोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलाय ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां होनो हागोन
औ दा बिदिब्ला बरफोरनि गेजेरावथ गोबां ओ ओंख्रिफोर दोङो जेरै गोथाव गोथाव गोबां ओंख्रिफोर दोङो बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया गिबियावनो अनला ओंख्रि बिनि उनाव सबायजों साम बिनि उनाव ओ नारजिजों नार्जिजों अमा बेदर बिनि उनाव ओ खारदै खारैजों ना गोरान बेफोर बायदि गोबां ओंख्रि बरफोरनि गेजेराव जानाय जायो ओ नोंथाङा माब्लाबाफोर बे अनला ओंख्रिखौ मोनजाफेरदों नामा नोंथां
औ मोनजाफेरदों
ओ नोंथाङा मोनजादोंमोनब्ला बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो एसे नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ दे होमबा फोरमायलाय नोंथां
अनला खारैखौ अनला खारैखौ फार्स्टआव माइरंखो सोमना दोनग्रोनांगो नोंथां
औ औ नंगौ
बेनि बेनि उनाव अनला खारैनि माइरंखौ दसे उनाव दसे टेन मिनिटसोनि उनाव बेखौ बोखांना दोननांगो दै सरदनायनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ दैस ओ दै एसे सरत होखांनानै ओ बेखौ उलार एबा ओम ग्रेडार मेचिनाव देनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ दानियाथ ओ गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो ग्रेन्डारफोराव देनाय जायो आरोना
नोंथां बेनि उनाव बेखौ बेखौ औवा मेवाइफोरजों जाबा बा बेदरफोरजों जाबा बेखौ औवा मेवाइखो खारै बाहायनाय जायो नोंथां बेहाय
नंगौ नंगौ नंगौ
जों औवा मेवाइखौ फरबग्रोनाय जायो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेदर होबा बेदर बाहायनाय जाबा अनला खारैयाव बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन नोंथां बेनि उनाव बे बेखौ बेदरखौ एबा औवा मेवाय होनाय जाबा औवा मेवायखौ फरबग्रोनानै दै होनांगौ नोंथां
औ औ थारैनो ओ बिनि उनावथ' ओ जोबोर गोथाव गोथाव जायो नङा होमबा
औ औ नोंथां बेनि दै होखांनायनि उनाव उम दसे गोदौनाय गोदौनो सम होनांगोन नोंथां गोदौ होखांनायनि उनाव जा जों ओ उलाराव ओ मा-माबा ग्रेनदाराव जा जों गुनदै देनां दोना होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेखौ दसे उनाव गोदौखांनायनि उनाव बेखौ बे दै गोदौनायाव होनांगौ नोंथां
औ औ जा ओ
दसे जफ हो नांगौ नोंथां जेरै जोङो गंगार धोनदिया खासिथारि होननायखौ गंगार दोनदिया होनो ना नोंथां। ओमफाय जेरै दुन्दिया दोङो बेखौ उनाव मोनबा होजायो नोंथां
औ औ
सथ जानायनि
नंगौ नंगौ एसे ओ संनायनि प्रसेस ओ संनाया जा अनलाखौ सङो बेयाव आं खोनानाय बायदिब्ला नोंथाङ एसे अनलाखौ जाहाथे खाम जेनेबा अनलाया फेथर फेथर जाया बेनि थाखाय नावमोन नावमोन सार आखाइजों सास्रि सास्रि एरै एरै होनाय जायो।
इखो नियाव नो एसे एसे आखा गोदौ ग्लब ग्लब दैया गोदौबा एसे एसे आखाइदो सास्रि सास्रि दै होनांगोन एबा दैजों दैजों बै गुन्दैखौ अ अन गुन्दैखौ उम दैजो गलाय खानानै दै गोदौबाय थानायाव होखाबाबो जायो नोंथां। जा आखाइदो सासे एसे एसे सारस्रिना होनाया गोथावसिन जायो नोंथां। दैजो दैजो दैजो गलायना होनाया बारा एसे। बे मिलौआ नोंथां।
थारैनो ओ नोंथाङा ओ बर'फोरनि जा नैथि गोथाव होनजायो जोङो जायनि मुङानो जाबाय सबायाइजों साम' ओ नोंथांमोननि ओस सामफोर दैमा एबा फुख्रिफोराव। खननानै मोनो। नामा नोंथां?
जोंनियाव दैमा दोङो बे दैमायाव साम'खौ खनना मोनो।
औ औ।
बे साम'खौ साम'खौ खनबा ओम जा ओम सामजों एबा दालिफोरजोंबो जानो हायो नोंथां।
नंगौ नंगौ जोंनिखिथ' ओरैनो दैमा फोरबो गैया नालाय ओ एसे साम'खौ मोननाया गोब्राब जायो बेनिखायनो जोङो बाजारनिफ्रयसो बांसिन बायना जायो आरो जोंनि साइड। नोंथां। औ ओ नोंथाङा ओ साम'जों साम'जों सबाय ओ बे ओंख्रिखौ ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओ मा माबोरै सङो एबा ओ मा आयदाजों संनाय जायो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां।
औ ओम साम'खौ सोमथा सोमहा गनो। थाखाय सोमग्रोना दोननाय जायो नोंथां बेनि उनाव ओ साम'खौ खनना लाब्बाय दैमानिफ्राय इनिफ्राय दसे समनि थाखाय हा गु गनो थाखाय खि गारनो थाखाय बेखौ सोमना दोननाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेनि साम'आव धाकनि थायोना
औ औ।
बे धाकनिखौ गारनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव आरो खिबुखौ दाननाय जायो नोंथां। बे साम'आव बेदर थायो ना बेदरा ग सोबजों जाबा सोबबा गनो थाखाय बिनि खिबुखौ एबा धाकनिखौ गारनाय जायो नोंथां।
औ औ औ। नोंथांमोननिखि ओ जा साम' लादाय जायखौ साम' बेरग' होनो
औ औ मोननाय जायो नोंथां जोंनिखि लेंग्रि साम' दानाय लेंगि लेंग्रि एबा दानाय बुङा होमबा?
औ औ होनो नों औ औ जा जा साम' लादाय दङो। ओ बिखौ ओ एरख'नासो जायो नङा होमबा?
औ एरख'नानै एबा देख्रुबनानै जायो मोदोमखो
दे नोंथाङा ओ जा साम'जों सबाय ओ ओंख्रि बिनि संनायनि ओ नोंथाङा जि एसे रोंगो आंनो एसे फोरमायनाय नों
औ हागोन साम'खौ फार्स्टआवनो दैयाव सोमना दोनबाय हा गनो थाखाय बिनि उनाव ओम बिनि धाकनि धाकनि एबा खिबौखो जों जाबा गनो थाखाय गारनाय जाबाय नों थां अम बेनि उनाव बेखौ दसे सम ओ दसे सम अन्थाइ बालाफोरखौ गनो थाखाय आरो दसे सम-सम गोखै होनानै बेनि मैलाफोरखौ गनो थाखाय गोखै कारजि थायखाफोर होनानै दसे सोमना दोनबाय नोंथां
औ औ
बेनि उनाव बेखौ दसे समनि दसे समनि उनाव बेखौ ज आइजें-आइजें गंसे लानानै बेखौ हुनांगो नोंथां बेयो होमबासो साफा जा गोन एबा इनि हागाव बा मैलाफोरा गगोन ना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
खौ आरामसे सोमनानै हुखांनानै दोन दसे सम दोन्थ'नानै सबायाइखौ रुना लादो नोंथां खारै होनानै बेखौ साराय ओम एबा कुकारफोराव रुना लाबाय लानानै दस ओ रुनानै दोनथ'नानै नोंथां बेखौ साम'खौ सार-साराय मोनसेयाव एवफ्रानना-एवफ्रामना लानांगौ नोंथां बेखौ बेखौ एवफ्रानाय समाव एरबाय थानांगो एबा टाब थुब होनना बेरजासिम मोजां एवफ्रामना लानांगौ नोंथां ओमबा ओ जानायाव जानायाव ओमबासो गयो नहलि खाम मोजाङै दोम दोनथाबबाय थाबा नोंथां बे साम'आ साम'नि जि मोदोम थायोना बे मोदोमा रा-रा उम सिथाब बा-बा ए खामथाबबा साम'आ गवा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो बेखौ साम' खौ एरबाय थानांगो नोंथां बेनि उनाव बेखौ ताब थुब होननानै ओ बेरसान्दै एरनानै स-सबायाबो रुखाना दोननायखौ बेखौ बेयाव ज्रब गारना होनांगौ नोंथां
नंगौ नंगौ
अम संख्रै अम संख्रिखो मोन मोनि ओं बे गोदौफुबाय थानायाव होनो नाङा नोंथां संख्रिखौ लास्टाव होबा खतसिन जायो नोंथां। साम' एवफ्रामनायावबो संख्रिखौ एसे ओम साम' सिङाव हाबनो थाखाय एसे हो-होजाखायो नोंथां बेनि उनाव वसो बे जा सबबाय रुना दोनो बे सबाया थाब ओम बे साम'आ थाब थुब बेरबा बे सबाइ रुना दोनखानायखौ ज्रब गारना होबा मिलौसिनो नोंथां। बे बिनि उनाव टेन मिनिट बा टुवेल्भ मिनिटसो गोदौ होनांगौ नोंथां बेखौ खोबहाबनानै साम'जों सबायाइ गोजों बेनि उनाव बेनि उनाव खासटारि एबा दुन्दियाखौ बाहाय जायो नोंथां मोननोसै समाव बेखौ मिलौदो मिलौ खालामनो थाखाय।
नंगौ नंगौ ओ दा ओ बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां अनला सबाय बेफोरनि अनगायैबो गोथां मैगं गोबां गोथां मैगं जानाय जायो जों बर'फोरा ओ बेफोरनि गेजेरावनो गोबां जेरै लाइ लाफा सुखा फालें बेफोरदि गोबां न'आव जों मोननाय जायो आरो। गायनानै ओ नोंथाङा‌ गो गोथां मैगंखौ जानानै ओ माबायदि मोनो जेनेबा नोंथाङा बेदरफोरनिस्राय ओ बे गोथां मैगंखौ जानानै मोजांसिन मोनो ना बेदरफोरखौ नोंथाङा जानानै बांसिन थावनाय मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आंथ' नोंथां लाइ लाफा एबा ओं फालें सुखा बेफोरखौ खारदै खारदै जानानै मोज मोजां मोनो नोंथां फोरनिख्रुइ बे फोरो जोंनि लकेल ओंख्रि नालाय नोंथां बे बेखायनो खारदै हारि जानानै मोजां मोनो। खाददै खारै ओं जेरै सजना बिलाइ खारदै खारै होनोबा जेरै सजना बिलाइ लाइ लाफा सुखा फालें ल ओम बुथुवा बुथुवा गासिखौ बो लोगो नांनानै मोनसे जोंनि अरगानिख खारै होननाय जों जेरै
हेल' खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? जोंनिया दा टाइमआ जाबायमोन नोंथांजों रायजलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बर'फोरनि जा जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ दे होमबा ना नोंथां। खुलुमबाय इयुनाव नोंथांजों रायज्लायनो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरो गोजोनथों नोंथां दे।